नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा नोंथां?
जेबो मावाखै नोंथां ओरैनो दङ।
औ दा होब्ला नोंथांजों आङो बर' सुबुंफोरनि आबाद मावनायनि बागै एसे रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां? खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथांजों आबाद मावनायनि बागै एसे रायज्लायजानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ दा जोंना आ आबाद मावनाय होनोब्लाथ' ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावो बर' सुबुंफोरा दा नोंथाङा आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा मा मा आबादफोरखौ नोंथांनि जायगाफोराव मावो माबायदिहाय मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ बुंनायसाय।
नोंथां बुंफिननो हागोन ना?
औ नोंथांमोननि जायगायाव माबायदिहाय आबाद मावो मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ नोंथां हागोन। नोंथाङा होमब्ला खोनासंलांदो।
औ। बुंनायसाय।
जोंनि जायगाफोराव नायोब्ला जेन बा आरि बुङोब्लाथ' माइ आबादखौनो मावनानै बर'फोरा जिउ खांबोगासिनो नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ नंगौ।
ओ आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो गोदोनि समफोरखौ नायहरोब्ला जोंना बर' सुबुंफोरा हाग्राबारि एबा अरनबारि दानस्रांनानै बैफोर जायगायावनो बर' सुबुंफोरा आबाद मावनानै राय जे जाबोदों होनना मिथिनाय जायो नोङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नंगौ नंगौ थारैनो।
ओ खोनादों नोथां?
औ औ खोनादों थारैनो।
नोंथांनि माथोखौ खोना फैयाखै।
औ खोनादों आं नोंथां खोनादों।
औ औ। ओम। बिदिब्ला बर सुबुंफोरा बै समाव आबाद मावनो थाखाय बिसोरो हासार ओ मुलि बाहायनो रोंङामोन आरो बिसोर बै समाव मोसौनि खि खौनो हासार बानायनानै आबाद मावोमोन
औ औ
नाथाय जों दानि मुगा एबा दा सोलिबाय थानाय आबादारिफोरखौ गोबां रोखोमनि हासार मुलि बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ औ नंगौ थारैनो
ओ आबादनि सायाव जों बुंनो थांङोब्ला दा गिबियावनो जों माइ आबाद बेसर आबाद जिंखा पटल खांख्रिखला आलु बैफोर मैगंफोर गोबाङै मावनाय नुनो मोनो
औ नंगौ
बुंनो थाङोब्ला माइ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो जोंना माबे मोनसे माइआ जोलैनि मोजां एबा गायनो मोजां जागोन बे खौ सायखना लाग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ बेनि उनाव जों माइखौ जोलैनो थाखाय ओफ्राय माइज्लि दोननांगौ
औ
बेनि उनाव जोंङो बोथोर मोनफैब्ला बेखौ दसे जे हायाव मोसौ एबा नांगोलजों हालेवनानै हाखौ गुरै खालामग्रोना लायो
औ नंगौ
खोनांदों नोंथां?
औ औ खोनादों खोनादों नोंथां
औ बेनि उनाव बुरै जानायनि उनाव जोलैनो दोननाय माइ एबा माइद्लिखौ हायाव गारना होनांगोन आरो
औ औ नंगौ
ओ फिन उनाव जेब्ला माइखौ गारनानै होनाय माइ बेगरा बिलाइ महर
औ खोनायाखै नोंथां नोंनि माथोखौ
मावनाय जायो खोमा नोंथां नोंथाङा नोंसोरनि गामिफोराव मा रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो बेफोरनि सायाव एसे बुंलांनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ दा जोंना बुंनो थाङोब्लाथ माइ आबादखौनो गासैबो सुबुंफोरा मावनाय जायो बेखौथ नोंथाङा बुंलांखाबाय खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनांदों
दा जोंना माइ आबादनि अनगायैबो जेरै बेसर आबाद आलु आबाद आरो बेजों लोगोसे जोंना बायदि रोखोमनि आबाद जेरै काक्रेल, पतल, सिंखा, बानलु बेफोरखौ मावनाय जायो आरो। खोनादोना नोंथां औ दा जोंना औ दा जोंना ओ बेसर आबादखौ माबायदिहाय मावो आं नोंथांनो एसे फोरमायलांसै।
औ नोंथां।
औ दा जोंना बेसर आबादखौ मावनोब्ला जोंना बेसरनिफ्राय जोंना थाव गुबै जायो बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ?
औ औ नोंथां मिथिगौ।
औ दा जोंना बेसरखौ माव आबादखौ बेसर आबादखौ मावनो थाखाय जोंना बेसरखौ गिबियावनो बेसर बेगरफोरखौ जोंना हायाव हा मोसौजों हालेवनानै मोसौ एबा नांगोलजों हालेवनानै बेफोर औ बेफोराव जोंना बेसर बेगरखौ गारनानै होनांगौ।
औ
आरो जोंना बेसर बेगरखौ जेब्ला गारनानै होयो उनावहाय बियो ओ बिलाइ बिलाइ महर लायो बेखौ जोङो बेसर बिलाइ जाब्ला जोङो बेखौ खौ जानोबो हायो ओंख्रि महरै।
औ नोंथां
देरोब्ला देरनानै बिनि बिलाइफोरा गोमो गोमो बिनि बिलाइफोरखौ जोङो जोबोद समायनानै समायनाबो नुयो। आरो बिनि उनाव बिलाइनि उनाव बियो लासै लासै देरलांनानै बियो बेगर महराव सोलायलाङो। आरो जोंना बेगर महराव सोलायनायनि उनाव जेब्ला बियो बेगरा गोरा जायो एबा रायो अब्ला जों बिखौ फुनांगौ फुनानै जों बेखौ मोसौफोरजों हाल ओ मारा नानानै जोङो बिखौ बेगरखौ बिफांनिफ्राय आलदा खालामनाय जायो आरो गुबुन गुबुन खालामनाय जायो। बेनि उनाव जोंना बेगरखौ औ बेगरखौ जोंना ओ मिसिनाव होनानै ओ बि बेखौ जोङो थाव गुबैयाव जोङो ओ बानायनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो थावखौ जानो हायो। थाव गुबैखौ जेरै ओंख्रि फाजा बायदिसिना संनायाव जोङो थाव गुबैखौ बांसिन बाहायनाय जाखायो। बेबायदिनो आरो आरो जोंना बुं नो थाङोब्ला जेरै बानलु ओ आलु सिंखा पटर काक-काक्लेर काक्रेल बेफोरबायदिखौ जोङो गायनाय जायो जोंना दा बुंनो थाङोब्लाथ' काक्रेल पतल जिंखा बेफोर फिथाइसफोरा मेगंफोरा बेफोरो मोनसे रोखोमनिनो फिथाइ बायदि मानो होनब्ला बिसो सोरनि बि फांफोरा एखे रोखोमनि मानलाग्रा मानलाग्रा बिफां बेनिखायनो जोङो फोरखौ गायनो थाखाय जोङो
ओ गिबियावनो जोङो बिखौ गायग्रोना लानांगोन आरो बेनि बिलाइफोरा मानलानो थाखाय जोङो गोजौआव बिनि थाखाय सां खालामनांगोन बैसां। जेखौ जोंङो औवाजों खुन्था गायनानै बिनि सायाव दिरुं सोंनानै बेखौ जोंङो मानला होनो थाखाय जोंङो बे बैसांखौ गायनाय जायो आरो बैसांसिम जोंङो मोनहैनो थाखायबो जोंङो दालय बिलायफोरा बिनि मानलानाय बिलायफोरा सहैनो थाखाय जोंङो बिनि गुदियाव दिरुं खानानै होनाय जायो। नोंथाङाथ बेखौ मिथिखागौ जानांगौ औ आरो जोंना बिनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय फिथाय सामथाय ओ मैगं थाइगंफोरा ओ मोजां जानो थाखाय जोंङो बेयाव हासार एबा बिनि हाग्राफोरखौ जोंङो ओ मोजाङै लाखिनांगोन। गुदियाव थानाय हाग्राफोरखौ जोंङो मोजाङै लाखिनांगोन आरो जोंङो हासारफोरखौ मोजाङै होनांगोन जेरै जोंना बुंनो थाङोब्लाथ दा ओ मान सिफोरा ओ गोबोरखि हासारफोरखौबो बाहायो आरो बेजों लोगोसे जोंना बाजार एबा हाथायफोराव मोननाय हासारफोर गोबाङै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनाव जोंना औ हा हासारफोरखौ होखांनायनि उनाव बेयो मोजां जायोब्ला जोंङो बेनिफ्रायनो जोंङो जानो हानाय जेरै जिंखा पथल काख्रेल बेफोरखौ जों मोनजायो। आरो बेनि अनगायै बो जोंङो ओ बानलु-बानलु बिफां आलु बेफोरखौबो जोंङो गायनाय जायो जेरै बानलु बिफांखौ जोंङो गायनो थाखाय गिबियावनो बेखौ ओ बानलु ओ बेगरफोरनि फ्राय जोंङो जोलै-जोलै नांगोन गिबियावनो। बेनि उनाव जोंङो जोलैखांनायनि उनाव औ जोलैखांनायनि उनाव जों बेखौ लारिं लारिंङै गायना लानांगोन बिनि उनाव बेखौबो बोरमा एबा मोसौफोरा जानायनि थाखाय जोंङो बेराफोरजो होथेना दोननांगोन खोनादों नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां
दा बिनि उनाव बियो लासै-लासैनो हारसिंङैनो देरलांबा देरलांब्ला बियो फिथाय जाखायो। बेयो आरो जोंना बेनिफ्राय जोंङो बानलुफोरखौ जोंङो मोनजायोआरो। आरोजोंना आलु औ आलु होनोब्ला जोंङो आलु आबाद होनोब्ला जों आलु आबादखौबो आलुखौथ' जोंङो ओ सानफ्रोमबो जानाय बायदियानो जायो दा जोंना आलु आबादखौथ' ओ बयबो मावफ्रामोआनो। दा जोंना आलु आबाद खौ माबोरैहाय मावो होनोब्ला आलु आबादखौ जोंङो गिबियावनो मावनो थाखाय बेनि ओ दुब्लियाव जोंङो हाफोरखौ गुरै खालामना लानांगोन आरो बेयाव ओ गोजौ-गोजौ आलि बायदि खोना लानांगोन। बेयाव जोंङो आलुखौ सिंङाव फबनानै दोननांगोन आरो सायाव जोंङो जिगाब बायदिफोरखौ जोंङो होनानै दोननांगोनआरो। बिनि उनाव जोंना बिलाइ खिलिबोयो आरो सिंजो बिलाइनि सिङाव जोंना बेदर थाङो बेदरफोरानो जोंना आलु जायो। बे आलुखौनो जोङो मावनानै जानायखौ जों गोबाङै नुनो मोनोआरो। आरो बे जों लोगोसेनो जोंना गोबां आबादफोर मावनाय जायो जेरै ओ बान्दा कबि फुलकबि अलकबि बेफोरखौबो जोङो गोबां मावनायखौ नुनो मोनो। दा बेफोरखौबो जोङो मावनो थाखाय ओ बेखौ फुलि जावैनानै बेखौबो जोङो गायनांगोन जोंना बान्दा कबि होनोब्लाथ' बान्दा कबिया ओ-ओ-ओ बियो गल गथा फिथाइ गदोर बे बिलाइ। बिलाइ बिलाइ जाबखो जाबखो थायो बेखौ जोङो गायनानै गायोब्ला बियो फांसे बिफाङाव बियो थाइसेल' फिथाइ होयो बिदिनो जोङो गोबांथा औ खोनादोंना नोंथां गोबांथा फिथाइखौ जों जा बानाय आरो दा आरो बेजों लोगोसे जोंना अल कबि बिफोरबो एखे रोखोमनिनो ओ मैगं जेरै बान्दा कबि अल कबि बिफोरो गासैबो। ओ फांसे बिफाङाव थाइसेल' फिथाइ होग्रा आरो बेफोरखौ जोङो गोजां बोथोर समाव बांसिनै गायनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो जोङो बर' सुबुंफोरा गासैबो बिबो ओ बेबायदिनो जोङो आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो। गोबां रोखोमनि। दा नोंथाङाबो बुजिखाबाय जानांगौ। मिथिबाय जानांगौ आरो औ नोंथांनिफ्रायबो आङो जेरै औ औ नंगौ।